हेल'?
हेलौ
अ हेल' नोंथां?
औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ। नोंथां आं ओ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आङो दायो ओरैनो दं नोंथां।
अ खबरफोरा मोजांना नोंथां?
औ मोजां नोंथां।
अ नोंथाङा ओ दसे सम होनो हायोब्ला फ्रि दंब्ला नोंथाङा? आं नोंथांजो मोनसे ओरैनो फिसा टपिक लानानै सावरायलायनायसो सान सानदोंमोन नोंथां।
औ औ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो ओ टपिकखौ ओ दंफां लाइफांनिफ्राय दंफां लाइफां सोमोन्दै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ ओ जोंहा दंफां लाइफां होनोब्लाथाय दंफां लाइफाङा गोबां रोखोमनि दंफां-लाइफां दं नङा होनबा नोंथां?
औ
अ। बिदिनो दंफां लाइफाङा ओ दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो ओ जानो हानाय सुबुं माहारिया जानो हानाय फिथाइबो मोन मोनो। आरो जानो हायै फिथाइबो मोनो आरो बिदिनो जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय गोबां मुवा बेसादबो बानायनानै लानो हायो। आरो ओ दंफां लाइफाङा जों सुबुं माहारिनो ओ अक्सिजेन गेसबो जगायनानै होयो आरो दंफां-लाइफांआबो सुबुंनिफ्राय ओ गाज्रि गेस हगारनाय ओ कार्बन डाइ अक्साइडखौ ओ बोनानै लायो। बेबायदिनो दंफां लाइफां बिफांजों ओ सुबुं बा जिब जुनारजों ओ बे एंगारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दो दं आरो।
औ
ओ दंफां लाइफां बिदिनो ओ मोजां गेस ओ जिब जुनार बा मानसिखौ सुबुंखौ ओ मोजां गेस हगारनानै ओ थांना थानायाव ओ हेफाजाब होयो आरो
औ
बिदिनो उ ओ सुबुं माहारिया दंफां-लाइफांनिफ्राय ओ गोबां मुवा बेसाद बानायनानै लानो हायो जेरै न' गंसे लुनो थांनायाव दंफांनि ओ दंफां नङाबानो जाया रखम दा
औ
बिदिनो न' गंसे लुनायाव ओ दंफांनि ओ नांगोन ओ काट टखथा बायदिसिनाखौ नांग्रोगोन आरो दंफां बानायनो न' बानायनायाव ओ बेनिफ्राय ओ दरजा खिरखि ओ सियार देक्स बेरान्सिफोर बायदि बानायनायाव ओ दंफां-लाइफाङा गोबां ओ सुबुंखौ हेफाजाब होयो आरो आरो बिदिनो ओ दाम गोसा गोसा दंफांफोरखौबो ओ फाननानै बा गायनानै सुबुं माहारिया ओ रांबो आरजिनो हायो आरो बिदिनो जेरै ओ रबार दंफांफोरखौ गायनानै ओ बे बिफांनिफ्राय ओ आथाफोरखौ हुमनानै फाननानै ओ फैसा बा रां आरजिनानै लानो हायो आरो बिदिनो
औ
आरो बिदिनो दंफांनिफ्राय ओ गोबां फिथाइ सामथाइबो जानानै सुबुं माहारिया ओ देहाखौ बा ओ ओ मोजां माबायाव लाबोनो हायो आरो बेनि फिथाइ सामथाइखौ जानानै ओ नोंथांनावबो आङो एसे दंफां-लाइफांनि बागै एसे ओ सों ओ सोंथि सोंनि नोंथाङा एसे खोन्थाबानो जाबाय
औ
ओ दंफां-लाइफांनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ मा मा मिथिगौ नोंथांनिफ्राय एसे ओ फोरमायना होलाय नोंथां
ओ
बिफां लाइफांनि बागैथ' नोंथाङाबो होनखाबाय जों मानसि एबा जिब जुनारफोर जों माने जिउ गोनांजों जोङो मा नागारलायनो हायि मोनसे एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होनना नोंथाङा बुंखाबाय थारै नोंथांनि बुंनाया सैथो मानो होनोबा जों बिफां लाइफायनिफाय जों गोबां नांगौथिखौ जों बुथुमना लानो हायो जेरै फिथाइ सामथायाइ
न' बां लुनाय गासैयावबो जोंनि थाखाय हेफाजाब होयो बेजों लोगोसे गरमनि दिनाव जोंनि थाखाय सायाखौ जोंनो होयो बेजों लोगोसे बिदिनो ओ ओ अखा बांखानि नांगौथिफोरखौ बिफां-लाइफां बिफाङा जगायनानै होयो नङा होमबा मानो होनबा बिफां-लाइफां थायोबासो माने मा अखानि बो गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे दैबाना जानायावबो बिफां लाइफांआ गोबां हेफाजाब होयो बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला हा खुरखानायखौ बिदिनो खम खालामो
उम
मानो होनोबा ओ फिफां-लाइफांआ हाफोरखौहाय गावनि रोदाजों गोरा खाथुमा लायो आरोना।
औ औ।
जाहाथे दैनि खारथाखौ बियो खम खालामनो हानाय बायदि थिग बेबायदिनो खालामनायखौ जों मिथिगौ आरो बि बेजों लोगोसे ओ बिफां लाइफानि गेजेरजों जोङो बन आरिफोरजों मोननो हायो। बेजों लोगोसे जोङो सिया थेबा बेरेंसि बेयो नों लोगोसे न' बां लुनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो फालें बायदिसिना सि दाग्रा बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि खोरखि दरजा बाथाम खुथा गोबां रोखोमनि जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो आरोना बिफां लाइफां
औ औ औ।
थिग बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफां गेरजों फालांगिबो खालामनो हायो नङा होमबा?
अ औ।
जोङो न'खराव एबा गावनि हायाव दंनायाव माने गायनानै बिदिनो गाम्बारि साल सिगुनारिफोर गायनानै जोङो जेब्ला देरो जुदि जोङो बे देरनायाव जुदि द' सिनि बोसोरसोनि उनाव सिनि बोसोरसोनि उनाव जोङो हानानै बेखौहाय फानहरोब्ला बेनिफ्राय जोङो रां मोनो आरो माखासेखौ जोङो गोबां खामानियाव जोङो लागाय हेफाजाब होयो आरोना मानो होना दंफांनि बिगुरा जोंनि थाखाय मा होनो बेफोरबायदि बोरमा गग्रा खालामनायफ्राव गोबां हेफाजाब होयो आरोना। नङा होमबा?
होम।
दाउ गग्रा, बोरमा गग्रा बेफोरबायदियाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना। थिगबायदिनो बेफोरबायदि खालामोब्ला माने जोंनि लागै गोबां हेफाजाब होयो बिफां लाइफाङा। आरो नोंथाङा फंनैसो होनबावनो हागोन नामा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै?
औ। बिफां लाइफां बुङोब्लाथ' नोंथां ओ औवाफोर औवा बेफोर बेफोरबोथ' बिफां लाइफाङाव गोलैयो नालाय। ओ औवानिफ्रायबो जोङो सुबुं माहारिया गोबां ओ हेफाजाब मोनो आरो ओ बिदिनो औवा बिफां सिङाव थानानै ओ सायाफोराव सान्दुं मुस्रायाव थानानै ओ एसे ओ उम देहानि ओ गरम बा दुंथाइखौ देहानि गुदुं जानाय बेखौ थाजिम मोनहोनो हायो आरो आरो बिदिनो औवायाबो गोबां रोखोमनि दं ओ औवा बुरखा औवा जावथि औवा माखाल औवा ओ इदि होननाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि औवा दं आरोना। बे औवानिफ्रायबो जोङो सुबुं माहारिया गोबां बायदिसिना मुवा ओ बानायनानै लानो हायो आरो सुबुं माहारिया ओ गोदो ओ बुंनो थाङोब्लााय गोदोथ' न' गंसे लुनायाव ओ बेखौनो बुं दिनो न' गंसे लुनायाव औवाजोंनो बांसिन बानायोमोन। ओ दानि जुगाव थ' पाक्का बायदिसिना जाजोब्बाय नालाय। ओ दा औवाजों लुनाय न'आ एसे खम जाबाय आरो।
औ।
बांसिन न' लुयोमोन। ओ जेरै खुन्था बानायनायावनो ओ औवाफोरखौ नांग्रोगौ जायोमोन। ओ गंसे न' लुनायाव खुन्था बानायनायाव। खुन्था बानायनाय आरो जेनलाब खामि बायदिसिना बहुद ओ औवानिफ्रायनो ओ लाजोबनाय जायोमोन आरो न' गंसे लुनायाव। आरो बेबादिनो औवानिफ्राय गोबां ओ मुवा बेसादबो बानायबावनो हायो जेरै जेखाइ खबाय आरो दाला सान्द्रि गोबां बेसाद बानायनो हायो आरो औवानिफ्रायबो इनिफ्राय आरो गोदो थ' मानसिफोरा हालेवब्लाथाय बे नांगोलाव ओ हालौवनायाव मोसौनाव होनो जंगल लामा होनो बेखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन आरो
उम
ओ माइ मारा नायावबो ओ माइ खायनो हुकेन ओ माइ बान्ना रोगानो हुला बेफोरबायदि गोबां बेसाद बानायनो हायोमोन आरो औवानिफ्रायबो आरो नोंथाङा मा मा मिथिबगौ एसे सुंद'यै फोरमायना होलाय नोंथां
औ जों बिफां लाइफां होनोबाथ' जों मिथिखायो नङा होमबा
उम उम
जों बिफां लाइफां बाथ बिदिनो गोदोनि समावथ' मोसौ गारि बायदिसिना खालामोमोन नङा होमबा लांलाय लाबोलाय खालामदों बे हान्था मेला खालामनो थाखाय जों मोसौगारि खालामनाय जायोमोन मानो होनोबा बै ओनसोलावहाय गारि मथरनि बिबाङाबो खममोन आरो बे बेखौहाय बायनो हानाय सुबुंफ्राबो खममोन आरो रांनि गोबां गोनांथि गैया माबा गैयामोन रां रुफा गैयैनि जाउनाव मानि मा मोसौ गारिजोंनो लांलाय लाबोलाय खालामबाय जायोमोन आरोना मोसौ गआारिखौ खालामनो थाखाय जोङो दंफां बायदिसिना जों खालामनाय जायोमोन बेजों लोगोसे
उम
बिनि साखाखौबो दंफांजोंनो खालामनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना बेजों लोगोसे जोङो जिरायग्रा सियारफोरखौबो जों दंफांखौ नुयोम मानो होनोबा ब्रै टाइमावहाय प्लास्टिकनि सियारखौ जोङो नुनो होनना थाङोमोन आरोना बांसिनानो दंफांनि जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जिरायग्रा खामफ्लाय जेब्ला जों ओंखाम जानायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेदर गोदारनो थाखाय मोनसे दंफांखौ बायनाय जायो नङा होमबा जायखौ जों दानखालि होननानै बुङो हेफाजाब होयो आरोना जोंनि थाखाय बिफां लाइफाङा आरो बेजों लोगोसे जोंह फिथा सामथायाइखौ होहैयो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ जेरै लाइफांफोरा जेरै थालिर फिथाइ होयो आरो बिनो लोगोसे थाइजौ फिथाइ होयो खान्थाल फिथाइ होयो गोबां रोखोम रखोमनि फिथाइ होयो आरो नारजि जुम्बा होयो बैग्रि होयो बेजों लोगोसे फिेजलफि होयो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ होनायखौ जों मोननो हायो आरो सामायफोरनि गेजेरजोंहाय गोबां जों मोनसे बिसोरजों नागारलायनो हायो आरो बिसोरखौ जों जेाय नागारलायनो हायो मोनसे सोमोनद्र दंनायखौ जों मिथिगौ नङा होमबा नोंथां होनोमबा समाबो जाबाय जोंनिया दोन्थ'लायनायसै नामा
औ दे नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ
दे